हेलौ औ नोंथां गोजान मोनाबिलिनि गोजोन हामलायदि
औ औ आंबो नोंथांखौ बरायना लाबाय आरो हरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय नोंथांनिसिम थ' नोंथां नोंथांखौ आङो मोनसे जोबोद गोनांथार खोथानि सायाव साव सावरायनो थाखाय आं फन खालामनाय जादों एसे हेफाजाब लायो आं गोजोननाय मोनगोन थ' आं नोंथांनिफ्राय मोनसे नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैदों जे जोंनि जि दानि लाइमोनफोर लाइमोनफोरा मा गोदो आजि पनद्र' बिस बोसोरनि सिगांनि रुजुनायाव दानि लाइमोनफोरा मानो माने नैथिक गियान मरेल गियान मरेल नलेज बियो जे सानफा एफा गैया जालांगासिनो बिनि सायाव नोंथाङा माबायदि नोजोर होयो बेनि सायाव मा जाहोननि थाखाय औ
जाहोना लाइमोनफोर गोदो लाइमोनफोरा माने बांद्राय मरेल मरेल जाहोनोदोंमोन ओमफ्राय
औ औ औ
बर' सोदोब दं नामा
मा होनगोन इखो मरेल ओरैथ मोननाय नंला डाइरेक्ट माने न थिग होन्ना बुङो आरोखि माबायाव हिन्दीआव बा आसामिसाव नैइटिन
नैतिक
बोसोन बोसोनारि बा खान्थियारि
बसोनखानथि
खान्थि उम
माने दानि लाइमोनफोरनि माने मा होनदोंमोन कुइसना
मरेल बोसोनख दानि दानि लाइमोनफोरा मानो मानिया गोदोनियाथ मानियोमोन बहत दानिया मानो मानिला सोंथि
माने गोदो गोदो आंनिया माने बिमा बिफा थिननाय बायदिब्ला बांसिन खामानिफोरखौनो बिमा दानि बायदि मावनो नाजायोमोन बिदिनो गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोनखौ मानियोमोन नाथाय लाइमोनफोरा एसे सोलायबोबाय थादों माने गोदोनि बायदि गासैबो नङा माने दा टाइमाव बिसोरो गावसोरनि आथिङाव गसंनो हाबाय होननानै माने गावसोरनि लुबैनाय बायदि खालामनो नाजायो इदिनो आ फराफारिफोरावबो गावसोरनि माने नांगौखिना बांद्राय माने आखलफोरखौ बिसोरो बाहायनो नाजानायाव खायसेयाव माने गाज्रि लामाथिंसो माने थांगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो
औ औ औ जोबोद जोबोद जोबोद मोजां खोथा बुंबाय नोंथाङा माने आखल सोलोंथाइ ओमफ्राय नैथिक नैथिक माने आ निस्थाराखय नैथिक माने निस्थार आखु बे माने आसखर आखु बा निस्थार आखु दानि लाइमोनफोरनियाव सानफा एफा जों खम सफा एफा खमिलांनायखौ जों नुदों बे जाहोना थारमाने थांबाय थायोब्ला बिदि थांबाय थायो इन फिउसार जोंनि लाइमोनफोरा माखासे जेंना नाजों मोगा मोगि जानांगोन लोगोसे बिसिजों थाफानाय सम खसेजों थाफानो सारो माने गोबां प्रब्लेम दों जुजिनो गोनां जायाखै बिनि सायाव जों बयबो सांग्रां जायो मोजां जिहेथु जिहेथु मानसिया मनसिया सेटेल जानानै बा जब मावनानै बा अफिसार जानायनि उनाव जुदि बिनि आखला थिग नङाबा बिनि नैथिक आसार खान्थिया थिग नङाब्ला बियो आसार खान्थिफ्रा थिग नङाब्ला प्रब्लेम जाहैगोन जि सासे रिपिटेड मानसिया सोरबा सोरनिबा सोरनिबा घुस लानानै जुदि पुलिसजों हमजायोबा माबायदि मोनसे थासारि बिदि दाबो निस्सय खोनादों खायसे जायगायाव थ' बे बेफोरनि थाखायनो जोंनो मरेल इडुकेसन बा आगोलनि सोलोंथखौ जों गथ'फोरनो उन्दै समनिफ्रायनो होलांनो हायोबा गारजेन हिसाबै बा गारजेन हिसाबै बा इनिफ्राय स्कुल स्कुल सिस्टेमाबबो जुदि इनि सायाव गुरुतथ' होयोबा थारैनो जोंनि लाइमोनफोरा बिदि जेंनानि ओम्रफ्राय खारग'गोन होननानै आं सानो आरोखि थ' बेखिनि बेखिनि खोथानि सायाव नोंथांङाबो निस्सय बुजि मोनदों त' बेखिनि खोथाया थाबाय दा लोगोसे मा मा - मा - मा मा मा राहा लायोब्ला मा मा जाहोननि थाखाय बे जेंनाया जागासिनो नो होननानै नोंथांङा सानो
मा मा राहा लायोब्ला
ओम
माने राहा लाना राहा लानानै माने माने बेखौ फोसाबनायनि ओंथिखौ होनदोंना नोंथांङा
आदसा औ औ
जा बेदिनो लाइमोनफोरा मोनसे समाव गोदोहाय मोजांमोन खिन्थु दा एसे एसे सोलायबोगासिनो बिसोरखौ जोंङो खायसे मेल मिथिंफोराव बिसोरखौ माने गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोन बा बिसो बिसोरनि बोसोनफोरखौ खोनासंहोनांगोन आरो बिसोरनि खायसे गाज्रि लामा थि थांनाय बा गाज्रि जाहोननि थाखाय गाज्रि खामानि मावनाय बेफोरखौ होबथानायनि जों राहा लानांगोन आरो बिदिनो गेदेमा सुबुंनि बोसोनफोरखौ जोंङो बिसोरनो ओ बिसोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनांगोन जाहाथे गाज्रि लामाजों थांङा आरोबाव लोगोसे जोंङो फराफारिनि गेजेरजोंबो जोंङो बेफोरखौ माने सोसननानै होनो हायो माने सासे मानसि सासे सुबुंङा जुदि गाज्रि जायोब्ला आरो लोगोसे बेजोंनो जेसेबां लोगो जाफादों दोन बेबो जेनेबा गाज्रि लामाथिं थांङो जाहाथे बेखौ जानो नांङा बिनि थाखाय बिमा बिफा हाबो लाइमोनफोरखौ माने एसे नोजोर खालामनांगौ आरो लोगोसे जोंनिया दा लाइमोनफोरनि थाखाय एबसुआ थाखा थायो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन थायो। स' बिसोरनि बिदिनो मेल मिथिंफोर लानानै लाइमोन फोरफोरखौ फोसाबनायनि जों राहाखौ लानो हायो आरो
औ - औ थिगानो नोंथांङा जोबोद मोजां खोथा रायखांबाय बेहाय नै खोथाखौ बो एद खालामजायो नामा जे जों जोंङो लाइमोनफोरफोरखौ जों बोसोन होयो मोजां खोथाया जा होनो लुगैयो मोजां खोथा आवगाय
ओम
थ' बेहायनो जोंङो मोनसे खोथाखौ एसे सानजायो नामा लाइमोनफोरा देरसिनफोरखौ बा जोबोद सिनियरखो बेफोरद फल' खालामो थारमाने थ' बे हिसाबै जोङो देरसिनफ्रा जों सिनियरसफ्रा बा जों जोंनि जों आरो ज एसे आदर स मोजां बिदिन्थि गोनां जायोब्ला बिस बिसोरबो जोंखौ फल' खालामगोन आरो बेबायदि एसेबाबो मोजां जालांनो हागोनखौ आं स आरोखि जों जुदि आखलाव मोजां नङाबा जों सिनियरसफ्रा माने गारजेनफोरा बा देरसिनफोरा जों आखलाव जुदि मोजां नङाब्ला बिसि से सुबिदा लायो जे जा जोंनि आदायानो ओरै जोंनि फादारानो ओरै ज लामायानो ओरै बे मोनसे प्रब्लेमखौ आं नुनो मोनदों ओंखायनो मोनसे खोथा दङ जे बोसोननिख्रुइ बोसोननिख्रुइ दिन्थिया साबसिन बिदि मोनसे खोथाखौ नोंथाङाबो निस्सय मोनदों थ' बेफोरनि सायाव जोङो नोजोर होयोब्ला बेहायबो जों एसे गोसो होनांगोन बा नाजाथाबनांगोन होननानै सानो आरोखि जों सिनियर बा देरसिन फोरनिबाय जानानै
औ औ थिगखौनो होनदों नोंथांङा माने गेदेरनिफ्रायसो उन्दैया सोलोङो था गिबियावनो जोङो जायफोरा गेदेमा सुबुं बा गोदोर बिदिनो बिब' बिदा बिदा आं बिदा बिब' बिदि थायोना बिसोरनिफ्रायनो सोलोंलांनो हमोबा समाजाव थानानै सासे लाइमोन बा सेंग्रा सिख्लाफोरा आथिखालनि आथिखाल जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा उ उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने गोदोरफोरखौ नुनानैसो सोलोंबोनो हमदों खायसे जुदि गेदेर गोलावफोरानो जुदि गाज्रि लामाथिं थाङोब्ला बिसोरखौबो मिसन नुनानै उन्दैफोराबो माने गाज्रि लामाथिं बिदिनो थांलांबाय थायो बिदिनो जाहाथे बेखौ जानाङा बेबायदि जोङो समाजाव समाजनि आयेन नेमखान्थिफोरखौ खानानै होनांगोन आरो लोगोसे लाइमोनफोरजों सावरायलायनांगोन बिदिनो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ सनमान होनानै बिसोरखौ माने बोसोन होनानै जाहाथे गाज्रि लामाथिं थाङा फरायनानै आखलफोरखौ गावब गाव फरायनानै आखलफोरखौ दानानै लानो हायो लोगोसे समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो बेखौ आसा फारियो
हेल' खोनादोंना नोंथां
नोंजों रायजलायनाय जोबोद मोजां नोंजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोजां गय खारदों नोंथांजोंलायनानै जों मोजां मोजां खोथाखौ गनो मोनबाय मिन्थि मोनबाय ओखायनो गाहामबाय आरो जोङो गुबुन मोनसे टुबफोरखौ लानानै उनस नोंथांजों मोजां लाबाय दिनै लाखैथ' नोंथां दे औ